नोंथाङा खोनादों ना? खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथां।
हेल'
औ खोनादों नोंथां। खोनाबाय ना
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय नोंथां आङो ओरैनो दं नोंथां आङो ओरैनो दं नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों
औ
मोनसे आयदानि सायाव र सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां दे।
बिदिब्ला दिनै आङो बर'नि बिदिब्ला आङो दिनै बर'नि खायसे फोरबोनि सायाव लानानै सावरायनो होननानै। नोंथांनि खाथियाव बुंदों
औ औ नोंथां दे
बिदिब्ला आङो गिबियावनो बर'नि बैसागु फोरबोनि बागै बुंग्रोनोसै
औ नोंथां
बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै नोंथां
औ
गिबियावनो बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बैसागु
औ नोंथां
फैनायनि सिगांनो बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो गोसो गुदुं जानानै थाखाजोबो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो बैसागुआ
औ
जागाय जेनो
औ
बैसागुनि सेथि सानखालि जों मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो मोसौखौ खौ गलिनिफ्राय होनानै
औ
फोथार फथि लानानै थाङो बेवहाय मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाव फान्थाव दुमब्रु फिथाइ आरो थारायनि दालाय एबा बाख्रिफब बायदिखौ लानानै फोथार फारसे होलाङो बेवहाय हानानै लाखानाय लाव फान्थावनि जा थुख्रा बेखौ मोसौखौ खुबै खुबै लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर होननानै मोसौनि मेथाइ खनै खनै मोसौखौ दिग्लि दालाय एबा बाख्रिखबजों बुयै बुयै मोसौखौ थुखैयो थुखैखांनायनि उनाव मोसौ मोसौनियाव गोसोम दागो होनाय जायो बिनि उनाव मोसौखौ थुख थुखैहांनानै दुब्लि फारसे होनानै हरनाय जायो बुंनाय दङ'। दिनखालि मोसौखौ दिरुंजों खानो मोना। बेनिखायनो मोसौखौ दिरुंजों खायालाबानो फोथार फारसे होनानै हरनाय जायो बेनि उनाव मानसि बैसागु मानसि बैसागुखौ जों मोसौ बैसागुनि अखानायै खालामनाय जायो। मानसि बैसागुनि दिनखालि उन्दैया गेदेरफोरखौ
औ
खुलुमो आरो गेदेराबो उन्दैखौ बोर साबस्रियो आरो बे दिनखालिनो खायफाया थैखांनानै थांनाय सुबुंनि मुङै गोथैसि एबा मानसि गोथैनि मुङाव जानाय बायदिसिना गोखा गोखैखौ बावो। बे दिनखालिनो बर'फोरनि बुंनाय मथेब्ला एक्स' एक टा मैगंखौ खानानै जानाय नेम दं। बेखौ जायोब्ला खायसे बेमारा हामो होननानै गोदोनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो। बेनिखायनो जों बेफोर मैगङा जाहैबाय खुंखा दिंखिया खिफि बेन्दों, मानिमुनि, जोग्लावरि
उम उम नोंथां
आरो अन्थाइ बाजाब माथि गालदाब बायदिखौ जों संनानै जायो बे दिनखालि। बेनिफ्राय जों बेनि अखानायै बयबो गावबा गावनि गामियाव उन्दैनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो ज' ज'नो खाम जथा सेरजा सिफुं थरखा बायदिसिना लानानै गामि गामि मागिथिङो। बुंनाय दङ जि
औ नोंथां
न'खरनि बिगोमाया जा अननानै हरो जेरैबायदि आलु दावदै जि गोसो हरनो बेखौ हरो बेखौ जों लानानै थानांगौ नाथाय आथिखालाव जों
औ
बेफोरनि सोलाय जों फैसा माइरं बाय सिना लांनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव बैसागु मोसानायाव खाम जथा सेरजा सिफुं लामनानै जाबायदि रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव जों
औ
बेफोर बायाददिखौ एसे सोलायनाय नुनो मोनदों जेरै
औ नंगौ नोंथां
गोरलै राहायै बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव इलेक्ट्रनिक दामग्रा जेरैबायदि बक्स बेफोरखौ लानानैसो आथि खालनि सुबुंफोरा बैसागु मोसायो।
औ
जों बुंनो थांनांगौ दे जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खायसे रंजा बाजानि आगजु बेफोरखौ जों बासायनानै लाख खिनांगौब्ला जों बेफोरखौ सागु मोसानायाव बाहायनो नांगौ मानो होनोब्ला उन समफोराव खायसे आगजुखौ उननि समफोराव फैबाय थानाय गथ' गथायाइफोरा आगजुनि मुंखौ मिथिनाय नङा
उ
बेनिखायनो जों
औ नोंथां
बेफोर आगजुखौ बाहायबाय थानो नांगोन
औ नंगौ नोंथां
बैसागु फोरबोनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां अ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि आं मानि बारस'नानै बुंसै नानि गोदोनि गोदोनि जोंनि आबै आबौफोरनि आबय आबौ मोननि बैसागु आरो दानि समनि बैसागु जों गोबां फारागथि नुनो मोनदों माने गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि समाव ओ माने जोंनि दोरोङारि जे हारिनि दामग्रा देग्रा हारिनि हारिमुवारि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं ज था सेरजा आरो गोमो गोथां दखना गाननाय जेनबा ओ उम दखना गाननानै बेफोरबायदि ज' ज'यै ओ खुगा खुगाजों खननाय मेथाइजों आरो बर'नि दोरोङारि आफ दामग्रा आग जों दामनानै बोराय बेन्थ' ज' ज' ओ नखर नखर मागि बायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव दा जों फारागखौ नुनो मोनबाय जेनबा नों नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि ओ इलेक्ट्रनिक डिभाइस जायखौ साउन्ड सिटिम दा आं सानो
औ
माने बेफोरबायदि बुस्थुजों माने इलेक्ट्रनिक बांद्राय बिगियानारि बुस्थुजों बांद्राय लोगो लाफाया लाबानो माने गावनि दोरोङा जे फोरबोनि समाव माने हारिनि हारिमुनि हारिमुवरारि द्रेस आरो हारिमुवारि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै नखर नखर गोदोनि बायदि खुगा मेथाइ खननानै मागियोब्ला गाहाम जागौ नामा होननानै आं सानो मानोना जोंनि जोंनि बे मुलुग दावगानायजों लोगोसे जोङो साउन्ड सिस्टेम इलेक्ट्रनिक डिभाइस इलेक्ट्रनिक स्पियार बेफोरखौबो बाहायनो नांगौ खिन्थु जोंनि जे फोरबोनि समाव बेफोरबायदि इलेक्ट्रनिक डिभाइसखौ दोन्थनानै जोङो हारिनि हारिमुवारि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ दामोबा मोजांसिन जायो एबा गाहामसिन जायो होननानै आं सानो आरो मानोना जोंनि हारिनि दामग्रा देग्रा हारिनि हारिमुवारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनोबा जों साफा साफा बर‌' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो आबै आबौमोननि एबानि रेसपनसिबिलिटि थानांगोन दायथ' थानांगोन होननानै आं सानो आरो। मानोना जोंहा बर'आनो गावखौनो हारि हारिनि हारिमु आरो हारि हारिमुनि हारिमु आरो ओ दामग्रा आगजु गासैबो दंजोबखायो बेखायनो आं सानो आरोना ओ जेनबा जोंनि बरमोन जोंनि बर' साफ्रोमबो सुबुं फोरानो ओ हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय। जोङो हारिनि फोरबोफोराव जोङो। ओ हारिनि हारिमुवारि आगजुफोरखौ बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो। न दाउट बेल नङा बैसागुल फोरबो नङा जोंहा गोबां फोरबो दंबावो जेरै- खेराइ फोरबो बेफोरबायदि खेराइ फोरबोफ्रावबो जोंहा बर'नि हारिमुवारि दामग्रा देग्रा आबजुफोरखौ। बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोननिथिं बैसागु बोथोरा माने सिगां माबायदिमोन दा माबायदिमोन नोंथाङा एसे बैसाग बेफोरनि सोलायनायनि बागै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां? नोंसिनि ओनसोलनि एबा जायगानि सोमोन्दै।
औ नांगौ नोंथां। गोदोनिजों आरो आथिखाल खालि मुगानि बैसागु मोसानायाव आं एसे फारागखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि गोदो गोदाय बयबो ज' ज' न'खर गंसेनियानो बैसागु मोसानो। ओंखारजोबोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव खायफानि न'खरनिफ्राय बैसागु मोसानो।
उम
फ्राय ओंखारनायखौ जों नुनो मोना। जानो हागौ बेफोरो सा खायसे समनि आंखालावबो खायसेया सम होनो हायाखै आरो आथिखालनि बै सागुआव खायसेया गामियावनो। बैसागुनि मुङाव बैसागु फालिथायाइ खालामो बेवहाय। गोबां बादायलायनाय लाबोयो गथ'फोरनि जा बोराइ बुरनि जेरैबायदि गथ'फोरनो खन्थाइ आवरायनाय बादाय लायनाय खारनाय बादाय लायनाय मोसानाय बादाय लायनाय। बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय बायदिसिना बादायारि बादायलायनाय लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेवहाय गिदिरफोरनि थाखाय जेरैबायदि थालिर बिफाङाव गाखोनाय बेफोरबायदि खेलाखौ जों लाबोनाय नुनो मोनदों आरो बेवहाय गोबां।
औ औ।
गुनि फोरबोजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां बायदिसिना बादायलायनायखौ। जोंनि गामि ओनसोलाव लाबोनायखौ आं नुनो मोन्दों।
होनबा नोंथां औ नोंथां।
जानानै फैबाय दिनैनि जा सावरायनाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां नांदों। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।
औ औ गोजोन्थों नोंथां हामबायसै।